हेल'
हेल'
खोनादों दा नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
आङ दा दङ ओरैनो नोंथा
अ जाखांबाय नामा? अ आंबो दं ओरैनो।
औ जाखांबाय औ।
औ औ नोंथाङा दायो फ्रिनो दंना?
औ दङ। दङ'
होमबा जों एसे फक्तरिनि खहानि रायलायनि जागोन ना।
औ औ जागोन जागोन जागोन।
नोंथाङा एसे बिजिरनो हागोन नामा? खहा खालामनाय फेक्ट'रिनि औ।
दा ओ फेक्टरि माने कलकारखाना होननाय बायदि जाबाय आरो ना।
औ
दा औ दा होननो थाङोब्लाथ कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय बा फेक्ट'रिफोरनिफ्राय जिहेतु गाज्रि बेसाद मुवा बेसाद एबा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो जाबाय दा जोंनि नेसारखौ बुहुत हार्म खालामगासिनो दङ नङा होमबा।
औ औ
जायनि जाहोनाव जोंनि ओ ओ जों मिथिगौ जे जोंनि अजन लेयार जाय जोंखौ साननि सोरांनिफ्राय ओ बा एसे बासायनानै लाखियो अजन लेयार बेखौ माने हार्म खालामगासिनो बिनो दङ दा सरासनस्रा सुबुंफोरा बेफोरखौ साइन्टिफिकेलि मोनथिया जेनेबा जोंनि दा गामियारि ओनसोल
औ हेलौ
साइथाइ हेलौ
औ
औ दा जाय जेनेबा जोंनि साइन्टिस्ट बिथांमोना औ दा जोंनि साइन्टिस बिथांमोनासो बेफोरनि हार्मफोरखौ मोनथिगौ नङा होमबा। दा ओ बेफोरनि थासारिनि थाखायनो जेनेबा जोंनि ओ ओ मा होनो ओ सर-सर-सरखाराफोराबो जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे बादा बेफोरनि थाखायनो बेफोरनि सायावनो खामानि मावगासिनो दङ जे जोंनि जोंनि थासारिया जेनेबा बा ओ खहा जानो नाङा बेफोर बेफोरबायदि कल कारखानानि जे ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरखौ बन्द' लासै लासै बन्द' खालामनो नाजालांगासिनो दङ गभमेन्टआबो दा दा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस जे बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसा जेनेबा जोंनि अख्राङाव ओ जोमै दाखायाव जेनेबा एसे
औ
बेफोरजों सोनारनाय
औ
दा जोंनिाव जे सायाव जमा जाना थानानै अखा अखानि दैजों लोगोसे बेफोरो केमिकेलफोरा ओ जजों लोगोसे बेफोरो हायाव गोगैयो जायनि जाहोनाव जोंनि औ जोंनि हाखौ हानि हासारखौ औ खमायना खमायनानै होयो आरो जाय जोंनि सुबुं माहारिनि देहायाव अखा सिजानाय बेफोरनि अखा सिजानाय बेफोरो माने जोंनि देहाखौ खौ हार्म खालामा आरो जाय होनना बुङो बेफोरखौ दा ओ थां थानो जेनेबा जों बायदि बायदि ओ ओ गारि मथर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै नङा होमबा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरखौ होबथानो थाखाय औ बेफोर थाखाय जेनेबा दा मोजां मोजां जेनेबा बेफोरबायदि जाय जे जायो आ एसे ओ बुंदो खहानि सोमोन्दै जे कलकारखाना उखुन्दैनिफ्राय माबायदि ओ खहा जानो हायो हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों
हेलौ
हेलौ खोनादों खोनादों खोनाबाय
हेलौ
हेलौ औ खोनादों खोनादोंदा हेलौ हेलौ खोनादों हेलौ हेलौ' खोनादोंना हेल'
अ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
अ दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो कलका कलकारखानानि खहा गोहोम सुबुं माहारियाव माबायदि गोहोम खोखलैयो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सथाब सुंथाब बिमुं लाखिदो
माने गोबां अखा हानाय दैसाफोर लोमसाव नाय बांगाला बान्दो फेलें जानायनि जाहोनाव
औ
दैबाना दै दैबानाजों गंसे
औ
खारखानाया गारजि जायो
औ जायो जायो
औ
जोंनि बे ओ खाबुआ जोबस्रांलांनोबो हागौ आरो खोनादों दा औ
औ खोनादों खोनादों
माने गोबां माने जोंनि थाखाय खहा खालामो जोंनि ओ
औ औ औ औ
जोंनि माने अक्सिजेन लानाय जोंनि माबाफ्राव बिराद माने फेक्टरिसफोरा माने बे फेक्ट'रियावहाय जि सावोना
औ औ
औ माने बिदिनो लहा बनायनाय इथा बनायनाय
औ
बायदिना बायदिसिना बिदि बनायनायाव माने सावनायनि गेस आरो उखुन्दैआ
औ
जोंनि मानसिनि थाखाय माने गोबां खहा खालामो आरो
औ औ औ
औ
बेबायदिनो ओ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस से औ उखुन्दै बेफोरो मानसिनि देहाखौबो हार्म खालामो आरो थासारिनि बारहावा बा खाथि खालानि ओनसोलफोरनि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय धुला बाला बेफोरो मानसिनि देहायावबोखां खहा खालामो जाय सुबुंफोरा टिभि टिभि बेफोरबायदिनि खहा बेराम जानो गोनां जायो आरो नङा होमबा
औ औ
कलकारखानानिफ्रायथ' गोबां ओ मुलाम्फा एबा बिजनेस रोखोमनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बे सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिनि देहायाव एबा नेचारखौ बहुत गाज्रि रोखोमै गोहोम खोलैनाय जायो आरो
उम
कलकारखानानि ओ बेफोरनि ओ ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो औ बेफोरो ओ थारैनो जेनेबा बेफोरखौ आंनि साननाय बायदिब्ला बेफोरखौ इउस खालामनो नाङा आरो नङा होमबा जाय औ जाय जोंनि मानसिनि देहा एबा गावनि नेचार एबा बुहुमनि जे बारहावाखौ लासै लासै गाज्रि खालामगासिनो दङ जाय जों बेफोरखौ नुनो मोना नाथाय बेफोरखौ साइन्टिफिकेलिसो ओ जोंनि बिगियानगिरि बिथांमोना जेनेबा बिजिरनानै मोनथियो ओ जायखौ जोंनो फोरमायहरो बेफोरखौसो जों मोनथिगौ नङा होमबा जायखौ जों ओ जायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो बिजाब जा इन्टारनेटफोरनियाव ओ लासै लासै मोनथिनो मोनो माबायदि सोलायदों माबायदि बेफोरनि गोहोमा लासै लासै माबोरै माबायदि खोख्लैबाय दङ बेफोरखौ जों जेनेबा मबाइल इन्टारनेट बेफोरनि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होमबा दा दा बेफोरखौनो होबथानो थाखायनो दा जोंनि गेजेराव मोजां मोजां बेट्रि बा बाइक कारफोरबो जेनेबा पेट्रल सावनायफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारोमोन नङा होमबा? दा बेफोर पेट्रल सावनायफोरखौ बन्द' खालामनो थाखायनो जे जोंनि ओ साइन्टिस्ट बिथांमोना जे मोजां मोजां इलेक्ट्रिक कार मटर साइकेल बेफोरखौ दिहुनदों जायनि कारनानो जाबाय औ जायनि कारनानो जाबाय जे इनभाइरमेन्टखौ जेनेबा हार्म खालामनाङा जेनेबा गाज्रि मुवा गाज्रि गेस ओ ओंखारहोनानै कलकारखानानि जे पेट्रल सावनायफोरनिफ्राय जे कार्बन डाइ अक्साइद बेफोरनि बिबांखौ खम खालामनो थाखाय जोंनि बे बिगियानगिरि बिथांमोना जेनबा गो थु ओ गाज्रि बारहावा ओंखारा जासे खारनो हानाय मटर साइ खेल मोजां मोजां दिहुनदों। नङा होनबा? दा बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बेफोरो सुबुं माहारिनि थाखाय बुहुद दोय गिनांथाव जानानै दङ जाय जोंनि ओ साननिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि रेसफोरखौ जेनेबा जोंनि ओ हादाबनिफ्राय एसे सायाव थानाय जे अजन लेयार बेफोरखौ हार्म खालामगासिनो लासै लासै जे जों बेफोरखौ नुनो मोना। अ बेफोर बेफोर जों खौ ओ जाय ओरैबायदि बेराम जाय केन्सार केन्सार स्किन केन्सार हेयार केन्सार बेफोरनिफ्राय जे जोंखौ बासायनानै लाखिगासिनो दङ
औ
बेफो बेफोर लेयारफोरा जेनेबा जोंनिया लासै लासै खहा जालांबाय थायोब्ला उनाव जोंनि सान साननिफ्राय ओंखारनाय रेसफोरा जुदि जोंनि हादाबाव बे बुहुमनि हायाव बुहुमनि हादाबाव नांफैनो गोनां जाब्ला जोंनि सुबुं एबा सुबुं माहारिया जोबस्रांलांनोबो हागौ आर'
औ औ माने होमबा दोनथ'नसैदां नोंथां टाइमाबो जाबाय।
औ औ
औ। धयनबाद
गोजोन्थों औ औ।